हेलौ
हेलौ
औ नोंथां गोजोन सानजौफु नोंथां।
औ नोंथां नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजुफुनि गाहाम हामलायनायखौ बारहग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां
औ
अ ओ आं नोंथाङा दा उम आंजों सावरायनो हागोन ना आं नोंथांजों
औ हागोन नोंथां।
औ आं नोंथांजों बे बर'नि दोरोङारि ओ आबाद मावनायाव बाहायग्रा आइजें आयलानि बादैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां हागोन नोंथां मा होने जोंनि बर' फोरनि दोरोङारि एबा जोंनि बर'फोरा बाहायबाय थानाय आबाद मावनायाव अ आयजें आयला फोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंखौ ओ मा होनो फोरमायनो थिननायलाय लेखा आङो ओ फोरमायनो सानबाय आरो ओ मा होनो बे ओ बर'फोरा जेब्ला ओ मा होनो ओ आबाद मावना जाजेनदोंमोन बै समनि फ्रायनो मा होनो बर'फोरा ओ गोबां गावनो मिथिंगानिफ्राय ना नायगिरनानै एबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जें आयला फोरखौ बानायनानै गावनो मा होनो आबादखौ मावनाय जादोंमोन नोंथां। जेरै गोदो समाव जों आइजें ओ मा होनो ओ लहा बा ओ लहा आइरन गैयि समाव अन्थाइनिफ्राय बानायनानै गोबां आइजें आइलाफोर खौ बानायनानै जोङो आबाद मावनायाव बाहायोमोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जेरै- मा होनो समा बारलांदों जेरै मा होनो समा फैदों आरो बै समनिफ्रायनो सुबुंफोरा गोबां रोंगौथि जादों आरो रोंगौथि एबा मा होनो दिहुनथाइफोरखौ दिहुनना लानो ओ लानो रोंदों जेरै दंफांनिफ्राय मा होनो नांगोल बानायो नोंथां बे नांगोल खौ मा होनो मोसौजों हालौनायाव बाहायो नोंथां बेनि ओमफ्राय बेबायदिनो दङ बे नांगोलाव दङो जंगाल दोङो नोंथां बे जंगाला जाहैबाय मोसौनि फाफ्लियाव होयो आरो नोंथां बेखौ माने बै नांगोलखौ बोनो थाखाय बे जंगालखौ मोखौनि फा फ्रियाव होनाय जायो होनानै मोसौ मानैनि गे जेराव बे नांगोलखौ होनानै मोसौखौ बोहोयो आरो नोंथां‌
औ।
फ्राय दंबावो बेयावनो मा होनो बे नांगोलखौ बोनो थाखाय एबा ओ हाखौ समान खालामनो थाखाय बाहायनाय। जेरै- मै मैबो दंबावो बे मैखौबो जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ मा होनो औवानिफ्राय बानाय जायो नोंथां बे औवा फांसेखौ माने बारिनिफ्राय दानना लाना फैबाय औवा ससे दानना लांना फैना बेखौ गेजेराव थुब्ला सिंखावबाय। सिंखावनानै बेखौ माने गेजेराव गुदुं गुदुं गुदुं फलंङो गुदुङा जाहैबाय गासै मोनसे खावसेयाव मोन ओ ब्रै मोनब्रै मोनब्रै मोननै जंगाजों मोन दाइन जंगाल' गुदुं फलंनांगौ आरो मा बे मैखौ गुवार खालामनांलाय मानसि गाखोनो हानाय बेनि गेजेराव औवानि मोनसे गाग्रा बानायो बे गाग्राखौ सफ्लंनाय बै सफ्लंनाय गेजेराव मोननै बे औवा नोलि गाग्राखौ सोनाय जायो नोंथां। थिग बेबायदिनो आरो मा होनो बे ओ औवा सोनायखौ लाखिनो थाखाय बिजौ मोननैयाव गुदुं मोननै मोननै मोननै मोनब्रै फ्लंबावनाय जायो बे गुदुं मोननैयाव मा होनो दुरुंजों खानाय जायो आरो नोंथां जेरै - ओ प्लास्टिकनि गोरा दुरुं बेजों दुरुंजों' मोजां खाबाय खानानै ओ लायो आरो नोंथाङा बे थिग बेबायदिनो आरो बे मैखौ बुद्रुनो थाखाय आरो बै गाग्रा मोननैयाव दुरुं खानाय जाबावो बे दुरुंआव आलायनानै बोनो थाखाय मोनसे दांखुर होनना बुङो नोंथां। बे दांखुरखौबो औवा बुरखानि बिजौखौ बानायनाय जायो नोंथां। माने औवा बुरखा औवानि बिजौखौ बानायब्ला मा जायो बेहाय गोरा जायो आनखिया बे आनखियाव बिजौ लाखिनानै दानिखौ लाखिनानै बे औवाखौ बे दानि गुदिथिं सिंखावनानै मोननै बोखावो आरो बे खौ बोखांनानै बे दिरुं मोननैयाव सोनानै बे मा होनो जुंग मा होनो दांखुरखौ ओ मोसौनि जुंगालाव जुंगालनि दुरुंङाव खानानै बोनो होयो आरो बेबायदिनो मानसिया गाखोयो मोसौआ मोसौआ बोयो आरो नोंथां। बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि आइजें आरो आरो दंबावो नोंथां ओ मा होनो आलि दान्नायाव बाहायनाय आगजु होनना बुङोब्ला खदाल नोंथां खदालखौ आलि दाननाय आरो आलि खोनायाव बाहायो नोंथां ओ बे बे खदालानो जाहैबाय मा होनो ओ आइरननि आरो नोंथां। दा जोंया लहानि बाहायो बाजाराव बायाबा मोनो नोंथां ओमफ्राय औवा देन्था दोनांगौ बिदिनो खदालखौ बानायो नोंथां आरो दंबावो जोंहा मा होनो आबाद फो बाहायनाय एबा आगजु बे जाहैबाय खासि खासिया जाहैबाय मा खालामो नोंथां जेब्ला आबाद मावनानै माइआ मोनो। अब्ला बे खासिखौ माइ हानायाव बाहायो नोंथां बे खासिखौ माइ हानायाव बाहायनानै जायो ओ बेबायदिनो दोनबावो जोंनाव माइ बायनाय आगजु जेरै-मा होनो नोंथां।
औ नोंथां मा बायदि
बिदिनो गोबां खासि दङ बिनिफ्राय
औ नोंथां।
हटाल थांबाय ओमफफ्राय आरो माबादों नोंथां माइ आबादाव मावनायाव मा होनो बावखा जेब्ला जों माइ हायो नोंथां। अब्ला जोङो बावखाखो जों माइखौ हाथुमनानै बानाय लाना फैायो नोंथां माने हुलाबारिबो होनना बुङो आरो बेखौ नोंथां आरो खोथिया लोगो नोंथां गाननो थाखाय औवानि गथा भुला बोरारिखौ बायनाय जायो खोथियाखौ बिखोबो बिखोबो उल्था सुनानै मोननैखिबो मोनथाम मोनथाम सुनानै बाननानै गेजेराव लाना फैयो आरो औ थां थिग बेबायदिनो जोंनि मा होनो आबाद मावनाय समाव बाहायनाय आगजुफोरा बेफोरनो नोंथां आरो नोंथाङाबो माबाफोर ओ बेफोरनि सोमोन्दै मिथिगौ नामा जेरै बर'फोरा आबाद मावनायाव बाहायनाय दाजेमफोर एबा आगजुफोर गोदान गोदान मुगानिजों आरो गोदोनि मुगानिजों मोननैखौबो आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां गोदान मुगानि आबाद मावनायाव बाहायग्रा आइजें होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ट्रेक्टर हालेवग्रा ट्रेक्टर बे पावार टिलार ओमफ्राय ट्रेक्टर गिदिर ओमफ्र जोंहा दानि दिनावहाय ओरै माबाबो ओंखारबाय माइ मारा होग्रा मेसिन ओमफ्राय माबाबो दङखि माइ गायग्रा मेसििनबो ओंखारबाय दानि दिनावहाय ओमफ्राय माइ रोगानो थाखाय गोदोनि बायदि बावखाजों रोगाला दानिया दानिया ट्रेक्टरजोंनो रोगानायखौ नुनो मोनसै आरो ट्रेक्टर फिसा ट्रेट क्टर गिदिर दानियाथ' लामाफोराबो मोजां जाबाय नालाय नोंथां। लामाफोर मोजां जानायनि थाखाय दानिया ट्रेक्टर फोर जेरावबो हाब जाजोब्बाय नोंथां। आरो ओरै जोंनि जायगाथिंजाय माबाबा आबाद मावनायावहाय गोदोनि दोरोङारि बाहायजाग्रा आगजु होननानै बुङोब्ला जोंहा नांगाल मै हासिनि ओमफ्राय बिदा ओमफ्राय ओइ माबा दं मोनसे कुकेन बै माइ मारा होनायाव एसे एरखोग्राया बे सुकेन ओमफ्राय औ औ सुकेन ओमफ्राय बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा ओ ब माबा खासियाथ' थाखाबाय खासियाथ' लहानि ओमफ्रायो खोथिया रोगाग्रा नोंथाङानो होनखाबाय ओमफ्राय गोदोनि समावहाय ओ माबाखौ मोनसे खादा बै मा माइफोरखौ थिखोनो थाखाय आरो ओ माइसादां थाखाय बाहायनाय खन्था बेफोरनो आरो ओमफ्रायो जोंहा माबाबाथ नांगाल होनोबाथ बेखौ दंफांजों बानायनाय जायो ओमफ्राय ओ बे हाल एवनायाव माबानो थाखाय होनो थाखाय ओ मानि हाखौ एसे खुरनाय जायो नालाय हालेवनायाव बेवहाय ओ मोनसे लहा बायदि होनाय जायो गोदोनि समावहाय ओमफ्रायो मै होननानै बुङोबा नोंथाङानो होनखाबाय बेखौ औवाजों बानायनाय जायो आरो मोनसे ओ बे दा होननाय दङ बेबो एसे मै बायदियानो ओमफ्राय बेखौहाय एसे माबाफ्रा आबादा एसे गोजौ गोजौ जाबा जेरै बे फाथो आबादा एसे गोजौ जाबा बेख खौहाय माबायो आरो माने हाग्राखौ गेलेम होनो थाखाय बेखौ माबानाय जायो ओ ओ बिनि आबादनि गेजेर गेजेर बोनानै होनाय जायो आरो बेै बे दा होननाय बे बेदाखौ होयोबाथाय
होयोबाथाय ओ माबाया ओ
फिसा फिसाया गेलेमो
गेलेमो
ओमफ्राय माबा औ नोंथां ओमफ्राय जुंगाला जुं- जुंगाला माबा बेखौ ओ दंफांजों बानायनाय जायो जुंगालखौबो ओमफ्राय ओ जोंहा बावखा दङ बावखाखौ बावखाखौ बे एसे गुवार माने गिदिर औवा बुरखाफोरखौ दाननानै बानायनाय जायो बावखाया ओ फारनैथिंबो एसे गोफार गोफार जायो ओमफ्रायो माबा सुखेना सुखेन होननाय बुुस माब बे माबाखौहाय आगजुखौ जोंहा ओ औवाजों बानायनाय जायो बेखौ औवा एसे फिसाखौहाय ओ माबा खेंखायखाय दाालाय थानायखौ बेवहाय एसे गोलाव दोननानै माबानाय जायो गोलाव दोननानैहाय बेखौ माइखौहाय खायनो हानाय बायदि दोननाय जायो आरो आरो जोंहा मोनसे दंबावो हायखंसि हायखंसिया बे मा हाग्रा एवनाय हाग्रा दाननाय बे समावहाय हाग्राखौ एसे साबसिनै दान जमा खालामै खालामै दाननो हानायनि थाखायो बे हाय खंसि होननाय आगजुखौ बाहायनाय जायो आरो आरो मोनसे दंबावो जोंहा ओ। थांगोन होननाय बुस्थु दङ थांगोन होननाय मोनसे आगजु दङ बे थांगोनखौहाय। मोसौ दोनायाव बाहायनाय जायो आरो। नोंथां जों जोंनि बर'फ्रा। जेरै जिहेथु गोदोनि समनिफ्रायनो मोसौ फिसिनानै। जाग्रा हिसाबै मोसौखौ जेब्ला। उम गांसो जाहोनो थाखाय खानानै दोनहैयो अब्ला बे मा आगजुखौ बे दाजेमखौ बाहायनाय जायो आरो माबाखौ ओ थांगोन होननाय बे आगजुखौ बाहायनाय जायो औ
आरो नोंथांमोन नोंथाङाथ मिथिबावगो जानो हागौ मा होनो माइ माइ नाबा माइ बोनो माइ खुथुमनो थाखाय बाहायनो आखसु रयनाखौ मिथियोब थाबायनो आंनो।
औ रयना रयना दङ नोंथां जोंहा रयनायाहाय मोनसे ओ बाख्लाखौहाय एसे माबा खावसे आरो अखाफोर खावसे बायदि बेखौ एसे गुवार। ओरै जोंहा माबानानै लानाय जायो दाननानै लानाय जायो। ओमफ्रायो बिनि गेजेराव गुदुं फलंनाय जायो ओमफफ्राय। बे गुदुङावहाय एसे गोलाव माबा दान्दा होनाय। जायो आरो जाहाथे माइखौहाय हथुमनायाव मोजां जायो नोंथां।
मानो थाङा?
औ नोंथां औ नोंथां औ जागोन नोंथां। उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नोंथां।
औन औ।